हेलौ
हेलौ।
आंनि आवाजखौ खोना हादोंना?
औ खोनादों।
औ जोबोद मोजां दा नों मा खालामनानै दङ?
आङो ओरैनो दङ माने
खोना मोनाखै।
औ मोजाङै खोनायाखै।
अ दा नोङो मा खालामनानै दङ होनदों?
हेलौ।
खोनादों
औ औ खोनादों दा।
खोना हादोंना माभलिमखौ एसे थिखोनानै ला क्लासाव होनानै बायनानै ला दे। खोनाया खोनाया मोनदोंबा एबार खोना हादों नामा?
औ खोनादों औ।
अ जोबोद मोजां दा जोङो टपिकखौ लानानै सावरायनो सै। दा नोंसिनि ओनसोलाव मा मा ओंख्रिखौ बांसिनै जोङो। संनानै जायो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा नों मा ओंख्रिखौ संनो रोङो बेखौ फोरमायग्रोदो दे।
औ ओ दोरोङारि ओंख्रि नामा? दोरोङारि ओंख्रि हेलौ
औ।
औ औ खोनादों। ओ जोंनिथिं ओ अनला ओंख्रि
हेलौ
हेलौ-
औ औ। नोंसिनि ओनसोलाव माने बबेओ ख्रैखौ बांसिनै मोनसे बबेबा ओ जेरै बर'नियाव जों मोननो हायो अनला ओंख्रि नारजि आरो सबाय दाउ बेफोरबायदि ओंख्रि मोनो नङा होमबा?
औ।
औ नों दा बेसोरनि गेजेर जेराव मा ओंख्रिखौ संनो रोंगौ बा माबायदि सङो बबे ओंख्रिखौ बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन। मान जों औ जोङो अनला ओंख्रिखौ फोरमायगोन फार्स्टावनो
औ।
अनला ओंख्रि खौ जों ओ फार्स्टावनो माने ओ माइरंखौ सोनानै दोननांगौ अ। उनाव माइरंखौ दे ओ देनानै बेदर बेदर बेदरजों सङोब्ला बेदरखौ मोजाङै एवनानै लानाय जायो माने जोंनि दोरोङारि दोरुङारि जाब्लाथ' दुरुङाव दोरों गोदोआव ओ मस्ला मस्लि बेफोरबादि जेबो बाहायाखैमोन होननानै जों मिथिनो मोनदों नाथाय दिनै दिनैनि दानि मानसिफोरा बेफोरखौ बाहायो।
बाहायो।
औ जों बेफोलखौसो नुदों खायनो बेफो बेफोरखौसो मिथिगोन जोङो।
अनला ओंख्रि संनायाव जोङो गिबियाव माइरंखौ दैयाव सोमनानै अन बोखांनानै स माइरंखौ सुनानै बोख खांनानै अन देना दा बेनि उनाव ओ नोंथांमोननिथिं अनला ओं बेयाव खारै फोरबो
खारैफोर खाय खारै फोर होयो।
होयो ना? जोबोद मोजां आरो खारैखौ माखौ मा बेसादखौ बानायनाय जायो खारैखौ जे मोनसे खारैनि महर होयो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा?
बेखौ थालिर बिफां थालिर बिफांनिफ्राय बानायनाय जा जायो ओमफ्राय आरो औ
थालिर बिफांखौ ओ बानायोना?
औ थालिर बिफांनि फ्राय बानायो
थालिर बिफांनिफ्राय बानायो थालिर बिफांनिफ्राय ओ माबोरै बानायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ थालिर बिफांखौ फार्स्टआवनो दाननानै ओ सान्दुंआव बेखौ माबा खालामना लायो माने औ फोराननांगौ फुराननानै लायो उनाव बे खौ ओ
औ खोना मोनाखै एसे ओ गो-गोसायै रायलाय आं बारा खोनाया खोनाया जाफैदों
औ ओ थालिर बिफांखौ थालिर बिफांखौ दाननानै ओ सान्दुुंआव फोरोनना फोरोंनांगौ फोराननानै फोराननानै बेखौ
ओ
हेलौ
हेलौ औ
औ बेनिफ्राय जोङो अनला ओंख्रियाव बेखौ जोङो खारैखौ दैजों फसरनाय जायो दा नों नोंथांमोननिथिंजाय बे खारैखौ ओ दैजों फसरनायाव मा आइजेंआव दोननानै फसरो बेखौ फोरमायनो हागोन नामा
मा होनदों
बे खारैखौ जे जोङो ओ दैजों फसरनाय जायो माने जोङो खारैनि महर होयो खारैयाथ' मोनसे गोरान मोनसे ओ गथा बुस्थु जायो। जों सिथुमनानै लायो दा बेखौ। जे जोङो दैयाव दैजों। माने फसरनाय जायो दा नोंसिोरनिथिंजाय बे दै फसरनायखौ खारैखौ फसरनायखौ ओ माबायदि मेट हटरदै माबायदि आदबै फसरनाय जायो बेखौ खोन्थानो हागोन नामा
औ बेखौ जोङो थेंख्लियाव माबानाय नुदों थेंख्लि
जोबोद मोजां
औ।
बेनिफ्राय जोङो अनला ओंख्रिखौ जोङो आरो ओ मस्ला मस्लि होखांबाय नङा होम्बा। हमनानै ला जोङो म। अनलायाव मस्ला मस्लि होखांबाय बेनिफ्राय नोंसिोरनिथिंजाय बे गंगार दुुनदिया होननायदि मोनसे मोदोमग्रा। बिफां। बिफांथ नों। नोंङा जेनेबा मोनसे। बे मोदोमग्रा बे। बारियाव। जे मोनो बेखौ बाहायोना बाहाया।
बेखौ बाहायो बाहायो औ नंगौ। बाहायो।
नंगौ। दा अनला ओंख्रिखौ जोङो मा मा होनानै जानो ओंख्रि संनो हायो जेरै जोंनिथिंजाय जोंनि ओनसोलाव ना। जों जायो।
औ नाजों।
दाउ बेदरजों जायो। नोंसिनि ओनसोलथिंजाय माबायदि मा मा बेदर आरो नाफोर होनानै संनानै जायो फोरमायनो हागोन नामा।
जोंनिथिंबो बिदिनो जायो माने दाउ बेदर ना। आरो सोरबा सोरबा अमा बेदरखौबो होनानै जायो।
औ।
ओमफ्राय बिदि नुवाखै बेखिनिया बेखिनिखौल नुदों।
नंगौ दा आं मोनसे आ बे समाव मोनसे गोसोखांदों ओ नोंथांमोननिथिंजाय जेब्ला आ हाथासुनि हाबा जायो। दा बे हाथासुनि हाबा। हबायाव अनला ओंख्रि। संनाय नेमा दंना गैया?
अनला ओंख्रि संनाय नेमा ओ दङ।
दङ ना?
औ दङ खालि दङ होन्दों खालि आं मोजाङै नुवाखै।
अ मोजाङै नुवाखै मिथिदों सोरनिफ्रायबा माबायदि ओ बानायो। मिथिदोंबा एसे फोरमायनो हागोन।
ओ बेखौ मिथि थिया माने एरैनो खोनादों आरो माने हाथासुनि हाबायाव जे अनला ओंख्रि संनाय जायो खालि माबायदि सङो बेखौ खिन थायाखै।
अ आदसा आतसा आं आंनि मिथिनायाव ओरैबायदि ओ नों माब्लाबा समाव सोरबा सोंबा खोन्थानो हागोन। आ हाबायाव जेब्ला हाथास सुनि हाबा जायो। ओ बे हाथा सुनि हाबायाव जोङो अनला ओंख्रि संनाय जायो। बे अनला ओंख्रिखौ जोङो ओ दाउ दाउ जो मासे जोला मासे जोङो बेखौ सिथारो मिथिबाय। दा दाउ सिथारो दा दाउजों सङो दा अनलाखौ हिन जाव गोदान जागोनखौ ओ अन देहोनाय जायो उवालाव। दा बेहायनो माने मोनसे गामियारि मोनसे रायजो राजाफोरा हिनजाव गोदाना
नंगौ
बर'नि अनला ओंख्रिखौ संनो रोंगोन ना रोङा होननानै आनजाद लानानै बिनि मावनाय दांनायनि ओ आदब खायदाफोरखौ नायनानै खामानि मावनो रोङो रोङो रोङा बेखौ नोजोर खालामो आरो रायजो राजाफ्रा।
नंगौ
खोनादों।
औ खोनादों।
दा बेखौनो बेखायनो बे हिनजाव गोदानखौसो अन गुन्दैखौ दैहोयो अनला ओंख्रिखौ संहोयो। दा बेजोंनो जोंनि मानसिफ्रा जेब्ला सासे हिनजाव गोदाना बेबायदि अनला ओंख्रि संनानै गोथावै संनानै जुदि होनो हायो औ। रायजो राजा फ्रा जेब्ला बे संनायखौ मोनजायो गोथाव जादोंब्ला माने ओ हिन्जाव गोदाना नोंगौ संनो खावनो रोंगौ होननानै मोनसे सिनायथि ओ साननानै लायो आरो सिनायथि मोनो। रायजो राजों बेबायदि ओ साननाय फोथायनाय दं आरो आरो जेला मोनसे बे हाथासुनि हाबायाव जोङो मोन आइजें मोनो हाथास हाथा मोनसे खोनाफेरबायना नोङो आथासुनिनियाव आथाखौ बेखौ जोङो दं फांनि दाननानै लानाय जायो दा बेयाव ओंखामखौ हायनानै लायो आरो अनलाखौबो हायनानै लायो दा बे हाबा खालिनो हौवा गोदाननो आरो हौवा गोदानजों जिरायफाग्रा जाय ओ जोङो बारलांफा होनो ओरैनोथ' जोङो बेखौ माने स्टेन बाइ स्टेन बाइ होनो इंराजियाव
औ
खोना दोंना औ दा बिसोर हौवा गोदान आरो बै स्टेन बाय जों सानैजों जिरायनानै ओंखाम जायो ओंखाम जानो जिरायो आरो आरो बेयाव हिनजाव गोदाना खुरनानै होयो हाथायाव लानानै दा बे समावनो माने मोनसे फानि मुमेन्ट आरो ना माने फ्ला बुंनांगोन जेब्ला आ हिन्जाव गोदाना खुरनानै होबाय बे समावनो जाहांनायावनो माखासे गामिनि मानसिफोरा गारहायाव बाल्थिंफ्राव दै लानानै बै हौवागोद गोदान आरो हौवा गोदानजों लोगोआव जिरायनाय। बेस सोर ओंखाम जाहांनायाव दैखौ लुनानै हैयो आरो।
औ।
खिनियावनो बिसिनि हाबाया माने सिगाङाव ओ जाय खान्थिजों हाबा खालामदोंमोन जेनोबा बाथौ ब्रह्म बेबायदि खान्थि बेजों हाबा खालामनायनि उनाव बेखौ जानो होयो। दा बे जेब्ला जानायाव दै लुसोमो। अब्ला दै लुबाथाय बेखिनियावनो जोब्बाय आरो बिनि उनाव रायजोफोरनो ओंखाम ओंख्रि खोना हादोंना?
खोनादों।
औ अब्ला जोंनिया समा जाबाय दा जों उनाव आरो फिन सावरायगोन।
औ।
फनखौ काट खालामनो हा हासिगोन दे। दे बेनिफ्राय साबमिट हो साक्सेस जाबा। फनखौ दाननानै दे।
जाबाय।
औ दे।